हेलौ औ नोंथां।
औ। नोंथाङा खोनादोंना? औ नों बिथाङा मोजाङैनो दङ ना?
औ मोजाङैनो दङ। नोंथाङा?
औ आंबो मोजाङै दं। नोंथांजों आं मोनसे यानि सायाव सावरायनो हरनाय जादोंमोन नोंथांहा सम दङ ना?
औ दङ फ्रायग सावरायजागोन।
औ आं नोंथांजों सानफ्रोमबोनि जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि आइ जिउनि बागै सावरायनो सानदों।
हेलौ नोंथां मोजाङै खोनाफैयाखै हेलौ औ खोनादों।
हेलौ' नोंथां।
औ खोनादों दा खोनादों?
औ आं नोंथांजों जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि आयदानि सायाव सावरायनो सानदों।
औ सावरायजागोन।
औ नोंथाङा आंनिफ्राय मोजाङै खोनादों ना?
गेजेर गेजेर खोनानो मोननाय जायाखै मोजाङै।
दा खोनादों ना? हेलौ।